हेल'।
हेल'।
औ।
दङो ओरैनो आब'वालाय?
ए ओंखाम जाबाय?
ए।
खोनायाखै।
नोंस्रा ओंखाब संबाय नामा?
सिनो जाथ'वाखै।
मा ओंख्रि संखो?
जोंहा उम दालि।
ओमफाय आलु बा धोन
दोंना गैया? आब'मोनहालाय?
जोंनियाबो ओरैनो दालि इमफ्राय भिन्दि आलु।
दा आङो ओरैनो दंथ'यो। आबुनिखौ बारा मोजां खोनायाखै आं साउनखो? ओं ओं ओं दासो खोनाबाय। दा मा खामदो?
सोंनो नायदोंमोन आं
अ अ सोंजागोन दे आब'।
ओरैनो ओरैनो जेनेबा सोरबा आलासि फैबा माबायदि सोंनांगौ आंनो खोन्था दे माबादि सोंनांगौ?
अ आलासि फैबा माने जोंथ' आलासिखो बयखोबो सनमान होखानांगो। जेब्ला होयो सनमान होनानै मोजाङै सोंना हरनांगो ओ फैयोबाथाय जिरायनो होबाय।
उम
जिरायनो होनानै बिसोरनो दै होफैबाय। बिदि माबायो आरो दै होखांनायनि उनाव खायफाया साबो होग्रोयो खायफाया साजों लोगोसे दै होयो। ओमफाय जों हानिया माने गिबियावनो आलासि फैग्रोन नालाय माने बिसोरो दै गांहाबना फैयोना? गोजाननिफ्राय फैयोबा बेनिखायनो जोंहा बि सोरनो आलासिफोर फैयोबा माने दैखौ होग्रोयो आरो। दै होखांनायनि उनाव दसे थानानै सा होसिगोन। सा साहाजों बायदिसिना मिथाइ होसिगोन जाग्रा मुवा। आमफाय बेखौ होखांनायनि उनाव दसे बायदिसिना न'नि बागै माबायदि सावरायलायसिगोन बिदिनो खालामो आरो। ओमफ्राय सावरायखांनायनि उनाव जे ओंखाम जानो जायोबा जाहोसिगोन ज'मा नो। गाजा- गोमजायै माने मोजाङै सोंना हरसिगोन आरो बिसोरखौ बिदि खालामो। जों सनमान होनानै
उम।
बिदिनोसै। आब' मोननियालाय आब? बुङालां आब'मोनान आ मा बायदि? सोंनाय हराव आलासिखौ। औ आब'आ एसे मोजाङै बुंनो हागोन ना माने मोजां खोनाफैयाखै नोंनि? माथोखौ। अ' दा खोनादों एसे खाथिआव ला, ओं खोनाबाय दे।
उम।
हा?
बिदिनो-बिदिनो।
अ'
मानो फैदोंमोन? बिदि बेखौ सोंबाय? बेनिफ्राय इदिनो सिनाय हाखानाय फैबा
उम।
ायसेम फैबा आरो माबेनिफ्राय फैदो मानो बेफोरखौ सोंग्रोनाय जायो।
ओं-ओं।
आदैखो
ओमफ्राय
आरो बिदिनो सोरबा ओंखाम जानानै फैयो। सोरबा आरो आलासि जानो फैयो, सोरबा दसेनि थाखाय फैयो। अ' दसेनि थाखाय फैनायनो बिदिनो सा-दै जोंना हगार ओमफ्राय आरो जानाय लोंनाय फैयोना, बाहागिफोर फैबाथ' आरो जेनबा जानाय लोंनाय इदिहाय खालामखानाय जायो नालाय
ओं।
उम अ सोरबा सोरबि आरो दसेनि थाखाय फैब्रबो ना? ओंखाम जाया ओरैनो आं दा ओरैनो दंथ'यो आब'।
आब' आलाय?
उम
माबायदि ओरैनो नोसिनिथिं बोथोरा
बिदिनो दोमैलुलु जादो।
आब'आ हिदान सि दानो रोंगोना रोङा?
रोंगौ
अ उम ओं आरो जोंनि आरो आइमोनासो बांसिन दायो नोङा होमबा सिगांसो दायोमोन दानाथ' बिदि दानाया गैलानोखा बांसिनानो।
दानाय दानो लुनाय आरो बहुद समनि आंखाल जायो इदि दानिफोरा आरो रावबो इदिनो थाया गावबा गाव जाना थायोना आगोलनिफोरालाय आरो इदिनो बायनानैबो मोनामोन नालाय आगोल मोजां मोजां दानि आरो बायनानैनो बांसिन बाहायो। दानानैै गाननाय जोमनायालाय मोजांसिन जायो। दानानै गानना हाबा मोजांसिन अ मोजांसिन जायो बेफोरबायदि दानानै दोननो हाबा दा दाना लुनायनिखौनो मानसिफोरा बावगार
ओं बावगारला हांजोबबाय दा जोंनो रोंबावासो नङा होमबा? रोंनो नागिरला जोंबो गोदोसो बिराद दायोमोन ना दा नुनो थांला बिदिखौ आरो सिगांनि दानायफोरा एसे मोजांबो जायोमोन
दानियाबो मोजां जायो मानो होनोबा दानिफोरा जि खस्थ' खालाया खस्थ'खौ एसे खम खालायो बेखायनो मोजां जालिया होनलाय
अ ओं
उम
दानानै गाननायानो मोजां सिन जायो बायनानै गाननायनि होरसिनोबो मोजांसिनबो मोनो गाननो। औ
दा आबो नियाव ओरनौ नों सानि ने न'निनो दानाय दख'नाफोर दंना गैया?
दङ गांसे गांनैयालाय ओ बुरजा बुरजा गैया आरो जेनेबा ओम
बिदि आरो थाखायोना
ओं
आरो जेनेबा जोंनिया इदिनो आखाइजों सोंनाय नालाय
ओं
दिनो मेख्लाफोरखौ बालाय दसखानफोर ओरैहाय लगायनो हायो। बेनि गेजेरावनो बिमाया गानबा आं गानबानो इखि गांब्रै गांबाया माइनास जालांखायोना ओमफ्राय आलासि उलासि फैनायाव गानहोनाय मानाय थायो। खम थालाङो आरो दाबाय थाबालाय थालाङो। दाबाय थायाना जोंनिया। जि दानो रोंगोना रोंङा?
आंथ' दानो रोङा जोंहानि आइआ गोदो बिराद दायोमोन। न'आवनो दायोमोन यो दाबो दङ जोंहानि आइनि दानाय सिन दङ माबा रलेक्सनि दख'नाया
औ आगोल गानो मोनना दाबो ओंखार फिनजोबबाय गासै बेफोरो
ओं ओं।
गोदान ओंखारदों दाजि लरेन्सनि गानो आगोलनो ओंखारनाय गो
दा ओमफाय रलेक्स दखनाफोर खौ जेब्ला नोङो अब्बा मोसायो होमबाना गानोबासो जायोना दख'नाया साब फा मोजां नुलायो।
उम
उम
उम
जोंहानावबो दंसाबो रलेेक्सनि दख'ना रलेेक्सनि फालि।
गोदोनि
उम
फालिखौबो जोंहानि आइयानो दानाय
गोदोनिफोरा गासैखौबो लरेक्सनि दख'नानिफ्राय फालिनि फ्राय एसेबां दायोमोन दानिफोराथ' जेबो दानानैनो गानलिया। सब्बो आजादि नागिरो। आजादियाव नागिरनायदो लोगोसे एसे माने गोमालांनो हमबाय आरो गासै बिफोरो ना?
बिनो आरो।
इयुन जोलैनि थाखायनो मोजां। बा जोंनि उन जोलैयाबो जेनेबा रोंगोन मिथिगोन दा जोंनो जुदि रोङाबा एख' मिथियाबा उनावहाय जेबो गैसिना रोंसिना जालांगोन आरो।
से
जेनबा जोङो दा जोंनियानि आइ मोना रोंनायखायसो जोंबो रोंबाय। मोना रोंगोना जों रोंबाय दा जों रोङाबा उनावहाय जोंनि उन जोलैफोरा बोरै रोंगोन इफोरबायदि आर
उम ओरैनो सिगाङो दा सोङोबा हिसान सोंनायाव एसे एनै दाफायोमोन आरो जेबो एफा इदि रोंद्राया। एसे एनै बुंदो
उल्था उलथि मोनो
अम फरायनायखौबो दायो अम ओ जेनेबा फरायनायखौबोथ नांगोना खामानिखोलाय सोलोंबानो जायो दा बो ओ उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा फरायनायखौथ मोजाङै माबा लांनांगौ नङा। होबा खामानिखौथ' नोङो इ थेबैस जाबाबो सोलोंनो हायो। जोंना फरायनायखौ उन्दैनिफ्रायनो एसे लाङाबा आरो माबा लाङाना फरायग्रोनानै लाग्रोनांगोन।
औ औ
फोरा
अम
हिनजावसाफोरनो जेनेबा गासैखौबो अम रोंनांगौ जायो आरो जों हिनजावसाफोरा। संनाय खावनाय दानाय लुनाय फरायनाय
सब जेखिबो थानांगौ आखा फाखा जानांगौ ओं। औ
आगै दोनथ'नोसै नामा हमबा अ दे ओम दे थेंकिउ।